हेल' नोंथां
औ खोनादों दा नोंथां?
औ खोनादों औ।
औ मा खालाम
दा ओरैनो दंथ'यो
ओरैनो दंथ'यो ना ओ अब्ला दसे सम रायलायनो हागोन नङा होमा नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन।
अब्ला जोङो माबा बिदि गामिफ्राव मोननाय मानलानाय मैगंफोरनि सायावलाय एसे सावरायनोसै नोंथां दसे।
सावरायजायो नोंथां।
ओ अब्ला आङो जोंनि थंजायहाय माने बा जोंनि गामियाव ओ जोंनि न'नि बारिफ्रावनो माने बिदि मानला होग्रा मैगं हिसाबै म मा मैगं मोनोबा बेफोरखौ बोरै जायो माजों माजों जायो एसे फोरमायलांनोसै नोंथां नंङा होमबा
औ दे नोंथां
बेबायदि मानलाग्रा मैगंफथ' जोंनि बारिफ्राव गोबां नुनो मोनोबा मोनो जा जायो जोङो नङा होमबा।
औ जायो
बिदिनो जोंनिया जाहैबाय मानलाग्रा मैगं होनोब्ला जों ओरैनो हाग्राफोरनिबो दङ बा जों गायनानै जानायबो दङ। बिदिनो खांख्रिखला खांख्रिखला फोराथ' जोंना ओ जेराव खिलियो बेदर थायोबो बेयावनो खिलिबाय थागोन बोसोर बोसोर नङा होमबा खख्रिखला खांख्रिख'ला होनोब्ला माने ओमफ्राय जोंनि गामियारि जोंनि न'खरफ्राव माने बांसिनावनो थायो खांख्रिखरलाया
थायो
बेखौ जोङो माने ओरैनो दालिफोर स दालि जल स संनानै बिदि फ्राय फिसा गोबा गोबा हानानै फ्राय एवनानैबो जायो आरो बिदिनो जोङो आलुफोर ओ ओंख्रि बानायनानै जायो आरो बिदिनो बेदरफोरजोंबो जानाय जायो आरो दाव बेदर ओ अमा बेदरजोंहाय आरो बे खांख्रिखलाखौ आरो थाबावबा जोंनिया जायखौ ओ मा होनो खायला खायला फिथाइ खायला फिथाइफोरखौथ' जों बांसिनानो गायानो नङा होमबा
गाया गाया हारसिं रज'खायो बियो।
औ बिदिनो बारिफ्रावहाय बारि खना बा अबेबा लांगोनाफोराव खिलिनानै बिदिनो हारसिंनो फिथाइ थायो जों बेखौनो गनफोर लानानै एदला एदला नायो नागिर नागिर नै दाथ' दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरावहाय जोंना एसे लाबजि सानायजों बा सेनफोर सानाय खखा सानाय इदिनो ओ जेखाइ हनायफोरजोंनो ना फिसा फिसा मोनो नङा होमबा? बेफोरो माने बाथोनफोर जानो बिराद गोथाव आरो बे खायला ओ बिदिनो बेगरखौल' गारनानै ओरैनो फ्राय एवनानै जानोबो गोथाव।
औ
बिदिनो थाबावबाय जोंनिया खुमब्रा। खुमब्राफोराथ' माने गासिबो जोंनि गामियारि ओनसोलाव न'खर न'खर गायखाजोबो। बा जों दा दैज्लां बोथोराव जोङो मा जायो खुमब्रा जालायखो जायो नङा होमबा? जालाय खुमब्रा गायजेन्नाय गोरलैखो जों नाफोरजों जायो बेदरफोरजों। माने गोथाव जायो आरो आरो बिदिनो जोङो बोरायबो नङा होमबा? जिहेथु फेदेरनानै माने गोमोन खालामनानै जों बेखौहाय न'आव माने बोसोरसेनि थाखाय दोनो। दा बेखौ माने लोनोब्ला जोंना बेयो एसे खैजिद खैजिद जायो आरो उनावहाय जानो गोथाव जायो।
औ
आरो बेखौ जोङो उनावहाय हांसो बेदरफोरजों अमा बेदरफोरजों जानो मोजां जायो।
औ
आरो बिदिनो सावबाय जोंना बारियावहाय मा होनो बेखौ बहल जिहेथु बहलाथ' मोननै रोखोमनि थायो जेरै जोसा बहल ओरैनो नर्मेल जोसा बहलफ्राथ' जानो बिराद गोथाव।
औ मोदोमसो गारोबोना आरो बेयो।
औ माने बेखौहाय सङोबा माने गामिनि बे खाथि खालानि न'खरा मिथिखायो जे माने अ इस्रा माने बिदि ओ जोसा बहलनि ओंख्रि संदों माने जोसा जोसा जे नाफोरजों जानो गोथाव।
गोथाव गोथाव।
आरो बिदिनो थायोबाय फुवाटि जिंखा जिंखायाबो जोंना बिदिनो बहलनिनो जाथि होनजाबाय आरो बे। बिदिनो नाफोरजों जानो बिराद गोथाव जायो आरो आरो बिदिनो केरेला खेरला खेरला गोखाफ्राथ' ओ आलुफोरजोंबो जाजायो आरो बिदिनो जों एवनानैबो जाजायो नङा होमबा?
औ
आरो बिदिनो थाबावबाय जोंना जोगोनार जोगोनार थ' जोङो जेनेबा फिथाइखौथ' जाखायो होनबा जोगोनारखौ। आरो जों एसे गोदै गोदैबो जायो। साम'फोरजोंबो जायो बेदर साबसिन गोथाव ओ दाउ बेदर गोथावसिन जायो बिदिनो ओ जोगोनार बिजौखौबो जायो।
औ
जोगोनार बिजौखौ जोङो दालि जहलफोरजोंहाय एवनानै नै जानाय जायो इरो। आरो जोङो माने जोगोनारनि बेगरखौबो एवनानै जानायबो नुनो थाङो।
औ औ
जिथु जोगोनारखौ जों जेब्ला जायो अब्ला बेगर गारो नङा होमबा बे बेगरखौ माने माबानानै मानो फोराननानै दोननानै एवनानै जानाय
औ औ
ओ बिदिनो थाबावबाय जोंना गरसि। गरसिफोरखौथ' जोङो जानो थाखाय माने गोबां गरसियाथ' माने जात जाद रोखोमनि थायो गरसिया।
थायो थायो
एसे फिसा फिसा आरो दाब्ला दाब्ला गुवार गुवारबो थायो। गरसिफ्राबो बिदिनो फ्राय एवनानै जानाय आरो आलुफोरजों ख्रि जानाय बिराद मोजां आरो बे बे गुफुर गुफुर एसे फिसा फिसा एसे गथा गथाखौ फ्राय एवनानै जानाय आरो आलुफोरजों जायो आरो।
औ
आरो बे दाब्ला दाबलाफोरखौ म एखे रोखोमनिनो जानाय जायो गरसिखौ बो बा थेसा एसे बेलेग बेलेग जायो अब्लाबो
औ
जानायनि रोखोम बा संनानै जानाय माने माबाया एखेयानो जायो आरो माने माबाबो थायैबाय जोंना सबबाय बिमा सबाय बिमायाथ' जोंना दैज्लांनिबो थायो आरो मेसेंनिबो थायो नङा होमबा?
थायो थायो
मेसेंनिया जोंनिया जाहैबाय ओ फिसा गाहायावनो थायग्रा आरो जोंना दा दैज्लाङाव एसे माने ओरैनोथ' सबाइ बिमाफ्रा बारा मानलालाबाया। एसे गाहायफ्रावनो थायो आरो बा एसे गुसुं बारा गोलाव गोलाव फोरबायादि बिदिनो खुमब्राफोरबादि गोलाव गोलाव मानलालाया आरो बिसोरो।
औ औ
सबाय बिमा थाबाय आरो थाइबें जेरै जों थाइबेंफोर फाजि जायो।
औ
थाइबेंआ थाखाबाय आरो थाइबेंआ जोंना ओ मा होनो मोसौ थाइबें होननानै मिथिगौ बेखौ जोंनिथिंजायहाय। जायखौ मानि मोनबाथाय बिनि बिगुरा बेरलाबो जे माने जों बे ओ माइ गायखांनानै सानदुंखो बै सानदुं गोसा जायोब्ला जों बेखौहाय मा होनो सिनिफोरजों लागायनानै जानाय जायो आरो। दा बेबायदिनो नोंथां मोनथिंजायबो मोननैसो ओ जों आं जा बुं खन थायोबा ओ बिदिनो मानलाग्रा मैगंफोर आरो बिदिनो दंबावो नामा नोंथां? नोंसिनथिंजाय
जोंनि ओनसोलावहाय दा नोंथां नोंथाङा जिखिनि मुं बुंलांबाय फ्राय बुंफ्राम जोबनायानो जाबाय आरो बिनि अनगायै जेनेबा जोंहा दंबावो बिदिनो बारि खनाफ्राव मोननाय ओ खिफि बेन्दों होनो जे बेखौहाय गोथाङैबो जों बाथोन देनानै जानो हायो। आरो बेखौ आलुफोरजोंबो जोङो एवना जानो हायो। थारमाने आरो जोङो बे मैगंखौ जायोब्ला जोंहा देहानि थाखाय मोजां आरो दा नोंथाङा बे जोंनि बारिनि बा हाग्रानि मानलाग्रा जेखिनि फिथाइ मैगं जखिनि मोनो नोंथाङा जेखिनि बुंलांबाय जोंनि ओनसोलफ्रावबो नोंगौ थारैनो नोंथां नोंथाङा जेरै बुंदों सैथो बिदिनो जोंनि ओनसोलफ्रावबो मानलाग्रा बिफां होन मानलाग्रा मैगं होनोब्ला बिदिनो थाहैखाबाय जोंहा जोगोनार खुमब्रा लाव जिंखा बहल थाइबें गरसि नोंथाङा जिखिनि बुंदों बेफोरखौनो जोंनि ओनसोलावबो जानाय जायो आरो बा मोनो
द
बिनि अनगायै जोंहा हाग्रानि होनोबा बा बेफोरबायदिनो अबेबा बारि खनाफ्राव थायो नोंथाङानो बुंलांनाय जे खायला फिथाइ खांख्रिखला बेफोरो माने थायो आरो मोनो माने जोंनि ओनसोलावबो जानाय जायो आरो बेफोरखौ जानायाथ' नोंथांनो आङो जानायनि बेलायावहाय एसे बुंहरनोसै आरो जेनेबा ओ मा माखौ आङो बिदि मानलाग्रा बिफांफोरखौ बिफां मानलाग्रा मैगंफोरखौहाय मोजां मोनो आरो दा मानला बिफांनि ओ मैगं होनोब्ला खुमब्रा जेरै खुमब्राजों आरो हांसोरजोंहाय गोथाव मोनो थिग बेबायदिनो जोगोनार होनना बुंबा ज जोगोनारजों दाउजों जानो गोथाव जिखुन जाया मानलाग्रा बिफां मानलाग्रा मैगंफोरखौहाय बेदरफोरजों लगायनानै जायोब्ला गोथावसिन मोनो बा गोथाव मोनो आरो आं नोंथां
उल
औ दा जिखिनि जोंनि मानलाग्रा मैगं थाइगं बारि खनाफ्राव मोननाय बारियाव मोननाय जाखिनि मैगं जोंनि ओनसोलाव हटेलावहाय दं दा नोंथांनिफ्रायबो मोनथिनो मोनबाय नोंथां आंनि ओनसोलाव माबायदि मैगं थाइगं जानाय जायो बा मोनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मोनो नोंथां दा नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावोबा फोरमायहरनो हागोन नोंथां
नंगौ नोंथां बिदिनो जेरै नोंथाङा बुंदों माने ओ मानलाग्रा दा बे बेदरफोरजों जानो मोजां नङा होमबा
औ औ
नंगौ नोंथाङासे थिगखौनो बुंदों जिहेथु माने जेनेबा लावफ्राबो माने नाफोरजोंजायोबा एसे गोदै गोदै मोजां जायो नङा होमबा ल लावफोरा जोंना मेसिनाव गोबां माने ओरैनो मानलालाबायनानै थायलाबायनानै थायो नङा होमबा जोंना हाफ्राव थायलाबायो लावआ माने गोबां मोननाय मोननाय जायो आरो लावखौहाय आरो नाफोरस' बिराद मोजां आरो आलुजोंबो बिराद गोथाव जायोना लावा
जायो जायो जायो
लाव फिसा फिसखौो जोङो आलु बिराद मोजां संनानै जानो हायो आरो
हायो हायो।
दा जिहेथु जों बारियाव मोननाय जि नोंथांमोनसे जि मोनो बा जोंनिथिं जि मोनो जों मिथिनाय बेनो नङा होमबा?
मिथिलायबाय नोंथां।
अब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होनबा।
औ
जों बेखिनियावनो दोनथ'सै होनबाना रायलायनायखौ नोंथां।
औ दे नोंथां दे।
औ।